हेलौ
खाबाय
औ खोनाबाय
आं खोनागासिनो नोंनिखो
औ हेलौ
खोनाबाय
औ खोनादों औ औ दासो खोनाबाय औ हेल'
औ खोनाबाय दा दे बिदिब्ला बे समाव जोङो औ
औ
एम्फौ लाथा फिसिनाय बेनि सोमोन्दै जोङो बे समाव गुसुङै जोङो सावरायनि सावरायनो हागोन ना
औ
औ बे समाव जोङो एमफु लाथा फिसिनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो एमफु लाथा औ एमफौ लाथ था जाया बिफांनि बिलाइ फोर जानानै थायो बिनि सोमोन्दै जोङो बे समाव सावरायनो एम्फौ लाथा होननानै बुङोब्ला खौ माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा फियो आरो बियो माबोरैहा हाय जायो होननानै बुङोब्ला बियो गिबियाव
उम औ
सोब फिथोबनिफ्राय सिख्रि जायो आरो सिखिरि जानानै जेला बे सिख्रिखौ इन्जुरफोरावहाय हिब फोरावहाय बा जिब फोरावहाय बाथाबनानै दिनहोयो आरो बिनि उनाव बियो बेबायदि ओ बिदैफोर दैयो आरो बे बिदैफोरा उनावहाय बेबायदि माखासे ओ एम्फौफोर जाबोयो बा बिदैनि उनाव एम्फौ महर लायो अब्ला बिनि उनावहाय बि जेब्ला सानफा एफा बियो देरलां थागोन बिनि उनावहाय बे एम्फुआ देरलांनायनि उनावहाय बियो जेला देरो बियो ओ जों मिथिबाय ओ जि इन दि बिलाइ बे इन
होयै होयै जाहोयै जाहोयै बे एम्फु लाथा खौ फेदेरनाय जायो आरो बे एम्फु लाथाया ओ इन्दि बिलाइल' जाया इन्दि बिलाइजों लोगोसे बियो ओ खारं खरं बिलाइ बेखौबो जायो आरो था सोमलि बिलाइ बेखौबो बेनो होनानै बे एम्फौखौ फेदेरनो हायो आरो ओ
औ
सप्तानै नै नै सप्ता बाद थाम सप्तासोनि उनाव बियो बेबायदिनो गोमोनफोर हायो बिमा जाना
औ औ
औ
बेबायदि होननानै बिखौ बेबायदि फिथोबफोर खाहैयो आरो बेबायदि फिथोब जानानै बियो फिथोबनिफ्राय जेबोला बेखौ जोङो जानो हानाय जायो आरो बिनो जिहेथु हो अ जि फोर हायो अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन हागोन नामा बे एम्फौ लाथाखौ माबादि जोङो जानो हायो बा मा बोरै जायो नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया थिगानो जोङो बेबायदिनो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो एम्फौ फिसिनानैबो जानो हायो
औ
बेबायदिनो जों बिदिनो दसे संख्रि होनानै एवख्रबनानै बेबायदिनो एवख्रबखांनायनि उनाव बेबायदिनो बस'नानैहाय बस'ना लानानै आरो उनावहाय दै होनानै दै एसे होनानै फोराननानै बेबायदिनो दैखौ मोनजासे होनानै दै रानखांनायनि उनाव जोङो मोजाङैनो बेबायदिनो फ्राय एवनानै जानो हायो आरो बेबायदि बिदिनो जोङो अनलाफोरावबो जानो हायो बेखौ अनलाजोंबो संनानै जानो हायो जोङो बेबायदिनो फ्राइ खालामग्रोनानै उनाव अनलायाव होसननानै बेबायदिनो अनलाजों संनानै जानो हायो आरो जोङो मैथाजोंबो संनानै जानो हायो बेखौ बेबायदिनो मोजां संख्रिजों एवख्रबग्रोनानै बस'नानै लानानै आरो बेबायदिनो दै एसे होनानै फोमोन ग्रोनानै आरो बेबायदिनो फ्राइ खालामनानै उनाव मैथाजों संनानै जानो हायो बेबायदिनो मैथाखौ सेरनानै थावजों सेरनानै बेबायदिनो मसला मस्ला मस्लि सामब सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेबायदिनो होनानै सेरनानै दै एसे होनानै बेबायदिनो जोङो बिदै एसे होनानै संनानै जानो हायो
औ।
बेबायदिनो औ टमेट'फोरजोंबो जोङो संनानै जानो हायो बेबाय बिदिनो औ।
औ। नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो जोङो एम्फौ लाथाखौ बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमै जोङो जानो हायो आरो बेयो जों खौ जानाय ल' मुलामफा होआबा जानायनि थाखायल' बियो जोंनि थाखाय गोनांथि नङा बेजोंनो लोगोसे एम्फौ बेखौ जिरखांनायनि उनाव जोङो जि मा होनोमोन? फिथोब बे फिथोबनि गेजेरजोंबो गोबांथार जोङो रां बेबायदि आरजिनो हायो फिथोबखौ बेबायदि बजारफोराव फाननानै बा बाव फिथोबनिफ्राय मा माखासे बेबायदि खुन्दुं दिहुननानै जोंनि बर' आइजोफोरा बे फिथोबनि प्राय खुन्दुंफोर लुयो थावख्रियावहाय आरो खुन्दुं लुनानै बेखौहाय ओ माखासे जोमग्रा हि फोर आरो माखासे दखनाफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो बे इन्दि खुन्दुंखौ जोङो बाहायनो हायो। हायो। जायखौ गाननानै एबा जोमनानै जोंनि बर'फोरखौ बेबायदि समायना ओ बे बायदि नु होनो हायो। बे एम्फौ फिथोबनि फ्राय ओ बानाय जानाय लाथा एम्फौनिफ्राय बानायजा जानाय खुन्दुंजों बानाय जानाय दख'ना आरो फालिफोरनि गेजेरजों जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोबां बे बेबायदिनो समायना नुहोनो हायो आरो बेबायादि एम्फौ फिसिनाय दिनै जोंनि गामि फोराव बा जोंनि ओनसोलफोर फोराव गोदोल' नङा ना थाय दासिमबो जोङो नुबाय थादों दासिमबो सोलिबाय थायो दिनै गोबां आइजोफोरा एमफौ लाथा बेबायदि फिसियो आरो फिसिनानै गावसोरनि न'खरनि नांगौखौ बेबायदि बिथांमोना सुफुंनानै लायो आरो गावसोरनि गोनांथिफोरखौ बेफोरखौ फाननानै बेबायदि सुफुंना गावसोरनि न'खरफोरखौ बिथांमोना बेंबाय थादों बा गावसोरनि न'खरनि खरसाफोराव बेबायदि सुंस'होनायखौ जोङो मोननो हायो अब्ला जों मोेनथिनो हायो एम्फौ लाथा फिसिनाया जोंनि थाखाय खाय जोबोद गोनां आरो बियो जानायनि थाखायल' नङा बिदिनो गुबुन गुबुन
औ हेलौ नोंथां